खोनादोना? हेलौ अ अ अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा? नों थांजों मोनसे ओ आयदानि-आयदानि सायाव रायलायनो सान्दोंमोन।
औ हागोन दे।
औ ओमफ्राय जोंना आयदाया जाहैबाय ओ बर'फोरनि सुबुं-सुबुं फोथायनाय। बेनि सायाव सावरायगोन आरो।
औ।
अ नों थाङा ओ बर'। फोरनि सु ओह सुबुं फोथायनाय होननानै बुं मा मिनथियो एसे बुंनानै होनो हागोन
ओह। जोंहा। गिबियावनो मोनसे खोथाखौ नायग्रोनांगौ जायो। जे सुबुं। फोथायनाय आरो खोमसि फोथायनाय बे मोननैनि गेजेराव जोङो फारागथिखौ जों सिगाङावनो लाग्रोनो गोनां जायो। जे सु सुबुं फोथ थायनाय होननाय लोगो लोगोनो जोङो माने बेयाव आथिखालाव जों माने गनायनाय बायदिब्ला सुबुं फोथायनाय जानोब्ला ओरैबायदि जानांगोन माने बिनि सिङाव माने साइन्टिफिक रिजोन थानांगोन आरोना बिगियानारि रिजोनजों गोरोबनाय जानांगोन बियो। हेलौ हेलौ अ नों थांना नेदा बारा। थिग नङा खोमालै।
अ अ दे एबार खोनादो।
आथि आथिखालाव माने जों बुंनो थाङोब्ला माने सुबुं फोथायनाय जानो। ब्ला माने ओरैबायद दि जानांगोन जे माने बिगियाननि माने साइन्टिफिक रिजोन थानाय जानांगोन आरोना।
अ।
ओमफ्राय। जेराव जों खोमसि फोथायनाय होननानै बुङो बे खोमसि। फोथायनायाव जों माने। ओ माबा सुब खोमसि फोथायनायाव जों बिगियानारि गोहोम एबा जों साइन्टिफिक रिजोन एबा जोङो थारफिननाय जेबो मोननो थाङा आरो ना। माने जों बेखौ फोथायोल'। बिन बेयाव बिनि बेखौ मानो फोथायनांगौ बिनि फिननायबो जों मोननो थाङा आरोना। बेखौनो जोङो माने खोमसि फोथायनाय बुङो। दा जों मोनसे बिदिन थि होनोसै जेनेबा सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो जेनेबा मा होनगोन। ओह माबा न'नि इसिं इसिं माने ओंखाम संग्रा न'आव माने। सेन्देल सेन्देल गाननानै हाबनो मोना नङाब्ला माने न'खरनि माइनावा खारो होननानै फोथायनाय जायो नङा ओमबा? जों बेखौ माने सुबुं जों बेखौ माने सुबुं फोथायनाय होननानै हमना लानो हायो आरोना मानोना बेयाव जोङो साइन्टिफिक रिजोन एबा जोङो दा बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला माने जाहोन नागिरना मोनो आरोना जेरै जों बुंनो हायो जेनेबा जोङो न' सिङाव सेन्देल सोनाय न' सिङाव सेन्देल सोनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे माबाया फैयो जेनेबा जोङो सेन्देलखौ गोबां गाज्रि मोजां जायगाफ्राव गानलाङो नङा होमबा माने
औ।
जेरावखि थाङा मानो जोङो जेनेबा हाम्रु बारियानो जाया मानो जों मालाबा लेथ्रिं खुलिनाय बेफोराव माने गानलांनानै जों माने सेन्देलखौ लाबोफिननाय जायो बेयाव जुदि जोङो ओंखाम संग्रा एबा न'नि इसिङाव सोनाय लोगो लोगोनो जों ओरैबायदि मोनसे जानानै फैयो जेनेबा ओ बेयाव जोङो जोंनिफ्राय माने गोजान गोजान औ बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो माने जुदि माने जोंनि बेक्टेरिया भाइरासफ्रा जुदि जोंनि जानाय आदाराव थां थांफायोब्ला माने जोंहा माने जों जोंनि थाखायनो माने गाज्रि गाज्रि माने जों देहाखौ गावनिखौनो गाज्रि खालामनानै लानाय जायो आरोना। बे बिनिखायनो बे गोदो गोदायनि निफ्रायबो फालिबोनाय मोनसे सुबुं फोथायनाय
औ।
बे आथिखालाव गनायनानै लादों आरोना
औ औ नंगौ।
दा बेबायदिनो जोङो सुबुं फोथायनाय हिसाबै जों माबाखौ मोननो हागोन मा होनो सिला गेजेरजों रुवा एबा माने गोलाव औवानि दान्दाफोरखौ जों माने बानलांनो मोना आरोना।
औ।
नों नोंना बेकग्राउणडनि बिराद माने सावना बिराद इसु फैगासिनोलै बे
बुंनाय मा होनदोंमोन?
दा बेबायदि दा माने जोङो माबाजों माने सिला गेजेरजों माने खदाल रुवा सिखा बेफोरबायदि माने दान्दा गोलावफोरखौ माने जों लानानै माने थामायलांनो मोना आरोना जुदि बिदि खालामोब्ला न'खराव मानसि थैगोन एबा माबा मोनसे गिदिर खैफोद जागोन होननानै जों फोथायो आरोना। दा बेयाव
नि बिनि बिनि औ औ।
बिगियानारि जाहोनजों जों जुदि नायोब्ला जों नुनो मोनो औ बिनि जाहोना जेनेबा ओरैबाय दि होनो हायो आरो जेनबा दा जोंनि आथिखालाव फोथाइनायबादि जेनबा सिखा एबा रूवा लानानै जुदि नोङो बाननानै थाबायलाङोल्बा हयथ' नोङो माने बांसिन सिला फ्रानो माने एसे माने मा होनो फिस्ला जायोना बांसिनानो सोरनाबा सोरनाबा हयथ' बेयाव नों गालिनानै माने गावनावनो माने हयथ' सिखा एबा रुवाफोरजों नांफ्लांनो हानाय हयथ' गन गोलावफोरजों लांनायाव थुखे थुखा जानानै सोरनावबा नांहैनो हानाय हयथ' गालिनानै सोरखौबा माने सिखा रुवाजों दानफ्लांनो हानाय बेफोरबायदिखौनो सानना लानाय जायो आरो हेल'। नों नोंथां नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
अ' अ' खोनादों।
अ' आंनिथिं बे आंनि नुनायाव बेखिनियानो जे नोंथांनिफ्राय माबायदि दि नुयो एबा नोंथांनि बायदिब्ला मा बायदि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं मिथिनायावबो बिदिनो जेनेबा ओ जों सुबुं फोथायनायखौ जेनेबा साइन्टिफिक रिजोन नागिरनानै मोनो ओ ओमफ्राय ओ मा होनगोन इखौ खोमसि फोथायनायखौथ' जेनेबा जेबो मिनिंबो नागिरना मोना बा बिनि जेबो प्रुफबो गैया। इनिफ्राय दा सुबुं फोथायनाय होनबाथ' जों बर' बर'आ गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोगासिनो। ओ इनिफ्राय आं सानो आरोना बे फोथायनाया माने ओ जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव बा जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव माने ओ सिनसियार लाबोनो थाखाय सिनसियारेटि लाबोनो थाखाय ओ माने बे सुबुं फोथायनायखौ मानसिफोरा लाबोगा लाबोदों आरोना आगोलनिफ्राय फोथायबोदों माने जेनेबा ओ जोङो दा जोंनि गेजेराव ओ खायसे खामानिखौ जेनेबा मावनाङा होनबाथाय माने मानसिफ्रा मावो ना ओमफ्राय जुदि मोना होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा माने एसे सिनसियार जायो। माबा मोनसे बुस्थुखौ मोना होननाय लो गो लोगो जोंनि मानसिफोरा एसे ओ मोना होननाय सोदोबखौ माने एसे नेगेटिभ टाइपाव लायो आरोना माने मोना होनबाथाय इसोर एसे माबा जायो आरो अबे खामानिखौ मावनो मोनानो होनबाथाय माने मावनो नागिरा आरोना जेनेबा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे ओ न'मा न'आव सेन्देल गाननानै हाबनाङा बिदि होननायखौ जेनेबा मोना होननाय लोगो लोगो बिसोर ओ मावनो माने ओ आ गाननाय थांनो जेनेबा एसे माबा सानो आरोना ओ मा होनगोन इखो जेनेबा गाननानै थाङा आरोना। ओमफ्राय बिदिनो ओ खायसे माबा दङ जेनेबा बै न'मा न'नि न'मा न'आनो जाबा जेनेबा हराव न' सिबनानै बा ओ न'मा न'खौ सि बनानै माबा नाङा जेनेबा जाबोर गार'नाङा होननायफोरावबो जेनेबा जेबो रिजोन नागिरनानै मोना जोङो औ ओ बे ओ बेफोरनिफ बेयाव बो रिजोन नागिरनानै मोनो जेनेबा माबा मोनसे उम हराव जुदि नों जाबोरखो गारहयोब्ला नोंनि नोंनि न'खरनि माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा बेसादा बे जा बोरदो थांफानोबो हानाय नोंनिनो खहा जानो हानाय बेफोरखौ माने नोंखो ओ मानसिखौ माने सेन्सियार खालामनो थाखायनो बा खालामनो थाखायनो माने बेखौ बुंदो होननानै आं सानो आरोना। अब्लासो माने मानसिफोरा ओ सिन सियार जागोन आरो। नङाब्ला माने ओइ आं सानो आरोना नं औ। मोना होननाय सोदोबखौ बेनि थाखायनो बाहायो होननानै आं सानो आरो। जोंनि बर' समाजाव ओ बिनिफ्राय आरो दंबावो सुबुं फोथायनाय जेनेबा बे ओ ओ फेसा फेसा ना मामोनलाय फेसा गाबबा जि न'आव न'आव दुखु जायो नामा? बेफोरनि फ्राय खिन्थु आं जेबो जेबो मिनिं नायगिरनानै मोना आर ना मा मानि थाखायबा बिदि बुङो जेनेबा आरो दाउखा नामा गाबबा बा बिदि माबा दुखु जायो बिदि होननाय खोनायो आरोना मानसिफोरखो। बेफोरनि आं जेबो मिनिं नागिरनानै मोनाखै दासिमबो नोंथाङा मिथियो नामा?
थ' बेफोरखौथ' जोङो दा गोदानै मोनसे ओंथि दिहुनफिननोथ' हाया मानो थाखाय होननानै बुंङोब्ला जों माने एसे गोथौयै बिजिरनानै नायनांगोन। दा आंनियावबोथ' आं बेफोरखौ मोनथ'वाखै माने आंनि साननायाबोथ' एखे एबा बुंनो थांनाय मथा माने ओरैबायदि माने खोमसि फोथायनाय आरो सुबुं फोथायनाय
औ औ औ आं आंनिबाबो आंनिबाबो माने आं आंनिबाबो बे मोननैजों माने इमान माने दिफारेन्स गैया आरोना आंनि आंनिबा। फोथायनायावबो माने आंनिफ्रायबो
औ।
एह बुंलाय नोंथांया मा बुंदोंमोन?
दामाने बेराफारसेथिं नायोब्ला माने जोङो जाहोन मोननाय लोगो लोगो सुबुं फोथायनायाव लांनो हायो। खिन्थु बे मोनसे जाहोन मोननाय लोगो लोगो लोगो जों सुबुं फोथायनायाव लानो हागोन बेबो नङा जानो हागोन आंनि थाखाय। मानि थाखाय होननानै बुंङोब्ला सोरबा जुदि जाय गाया माने बे मोनसे सुबुं फोथायनायखौ औ नंगौ होननानै बुंबाबो गुबुन मोनसे जायगाया आरो जुदि बे सुबुं फोथायनायखौ ओ नंथारा बे जाथारा होननानैबो साननो हागौ आरो। माने माखासे जोंनाव नायोब्ला माने गोरलै गथ'नि माने माने साननायफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरै जोङो दा मागो दमासि नियावनो जेनेबा जों माबाबाय बिफां-लाइफां एबा फिथाइ थाइनाय गय बिफां एबा खान्थाल बिफां एबा माखासे माने फिथाइ थायजानाय बिफांफोरावनो जोङो माबा फायो नङा होमबा? औ। जिगाबनि दिरुं जिगाब खानानै होआ होमबा मागो दमासि हयथ' माइनाव फोरबोआवबो खायो नोंसिनिया कारतिक गासाफ्रावबो दा बे दा बेयावनो जोङो माखासे बिजाबफोरनि बायदिब्ला जों नुनो मोनो जेनेबा ओ मानिथाखाय खायो होननानै बुंब्ला माबा मा होनो बे मागो दमासि एबा माबायाव बिफां लाइफाङा आलासि जायो होननानै बुंदो बेथ' माने सुबुं फोथायनायब्लाबो माने माबायदि जाथावना माने ओमफ्राय बेखौनो गुबुन फारसेथिं बुंसिगोन जे ओ जेनोबा ओ माने ए-एम्फौ एनलाफ्रा माने गोजौआव थांनानै माने फिथाइ सामथखौ मानथो जेबो खालामा होननानै
अ अ बि-बिख बिम बिम मोनसेदि नायोब्ला जेनेबा जोङो उम रिजोन नु नुनो हायो जेनोबा ओ साइन्टिफिक रिजोनै नायनोबा मा मोनसे जानोबो हानाय जेनो बा इदि इदि दिरुं खानायजों खिन्थु बुंनाय बै बुंनाय बाथ्राया खिन्थु माने एख' जेबो मिनिं गैया आरोना खिन्थु बि खामानि जि खायो जेनोबा बिफांखौ खायो बेयाव माबा मोनसे जानोबो हानाय जेनोबा बिफाङाव नों मा होनदो जिगाब खायोना मा होनदो?
औ औ।
औ जिगाब खाना जि औ
अखा हानानै एम्फौ एनलाफ्रा मानि गोजौ फारसे थांनो हाया बेफोरबादि
अ अ ओ जानोबो हानाय होनबा बियो उम माने जेनेबा थाङाबो जानो हानाय जेनेबा इदि खाना होयोबाथाय औ खिन्थु माने बुंनायफोरखौ मिनिंलेस मोनो आरो।
औ दा बेयावनो जों दा बेखौ फोथायनाय लाथावथाव ना खोमसि फोथायनाय लाथावथाव बेयावनो माने गोबां गोनो गोथो जानायखौ नुयो आरो दा बे खोथाया बिदिजायैबाय। दा जिखियानो जाया मानो जों उननि समाव मोज आं गोथौयै सावरायनो हासिगोन नामा? दा समाबो जाबाय जोंनिया दे दे औ औ दे गोजोननाय थाबाय। उम।